हेल'
औ खोनादों ना
औ नोंथां - खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों
एह एह - नोंथांनाव कल खालामनायनि - खार'नानो जाहैबाय आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसो होननानै कल खालामदोंमोन नोंथां फ्रि ना
औ नोंथां आङो दा ओरैनो दङ
औ - ओह - बिदिब्ला जों सावरायदिनि आङो नोंनो कल खालामनायनि ओह - जाहोनानो जाहैबाय मोनसे आयदा बे आयदायानो जाहैबाय जोङो बेखार जेंनानि सायाव सावरायलायनाय होननानै नोंनो कल खालाम नाय जादोंमोन आरो नोंथां
नंगौ- नंगौ थारैनो बे मोनसे आं सानो सावरायनो गोनां मोन से आयदा
औ - बिदिब्ला जोङो बेखार - ओह जें
हेल' खोनादोंना नोंथाङा
हेल' हेल' खोनादोंना नोंथाङा
औ - औ खोनादोंना नोंथाङा - औ - औ - औ आं खोनादों
ए - बिदिब्ला आंनो जागायजेनसै
औ दे बुं
औ - दा - बेखार जेंना होना बुङोब्लाथ' - नोंथाङाबो मोनथिखागौ - जिहेथु आथिखालावहाय - बयनिख्रुबो गि गिदिरसिन - ओ - जेंना होनना बुङोब्ला बे बेखार जेंनायाबो मोनसे मानोना - गोबां सुबुं अनजिमा बांनायनि जाउनाव दानि जुगाव गासैबो सुबुंफोरा ओ - गाव - गावबा गावनि जिउ लामायाव जाय - साख्रि एबा - सोलिलांनो गोनां राहा नागिरो बे राहाया - खम जालांगासिनो दङ बेफोर गासैबो - जाहोनानो जादों ओह - सुबुं अनजिमा बांनाय - आरो - माखासे ओनसोलाहाय सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे माखासे हाबाफारि एबा - इन्डास्ट्रिफोर गैयिनि जाउनाव - आरो बेजों लोगोसे बेनो - गोबाङानो न'आव गोग्लैसोनानै थानाय - लाइमोन फोर जायफोरा - थिग रो खोमनि रोंगौथि - गैया बे जाहोननि थाखायबो बे ओह - जेंना - जायखौ जों बुङो ओह बेखार जेंना बेखार जेंनाया बांबोगासिनो दं आरो नङा होमबा नों थां
नंगौ- नंगौ थारैनो नोंथां
ओ जेरै गामियाव थानाय गोबां लाइमोनफोर जों नुनो मोनो ओ बुंनो थाङोब्ला गामियारि आरो सहरनि रुजुनायावहाय बेखारनि जेंनाया गामि ओनसोलाव बांसिन जानायखौ आं नुनो मोनो आरो गमा माइ बेनो गामियाव थानाय गोबां लाइमोन फोरा बेखार जेंना जानायनि खारनाबो बेनो जे गामियावहाय गोबांओ नांगौ रोखोम नि फरायसालिजों लोगोसे दखान -बाजार आरो गिदिर- गिदिर माखासे कम्पानिफोरनि अपरसुनिटिफोरखौ जों नुनो मोना
सुबिदाखौ लानो हाया जोंनि गामि गामिनि गामियाव थाग्रा लाइमोनफोरानो नोंगौ
नोंगौ नोंथां जिहेतु नोङो सिटिफोराव बा टाउनफोराव नायोब्ला नुयो गोबां जायगायाव मालाय माखासे स्किल डेभेलपमेन्टनि प्रग्रामफोराहाय अ मावफुंजादों जायफोराव गोबां ओ बि ओनसोलनि लाइमोनफोरा बेफोर स्किलफोरखौ सोलोंनानै गावबा गावनि आथिङाव गसंथानो हानाय मोनसे रोंगौथिखौ लानानै ओ जे रोंगौथिखौ लादों बिनि सायावनो खामानि मावो नाथाय गामि ओनसोलाव बेफोरबायदि रोंगौथि लानो थाखाय माखासे आबहावा गैया बा जोंनो अपरसुनिटिखौ गैया होननानै बुंनो हागोन ओ आबाद मावनायनि अनगा जेबो गुबुन राहा गैदेरै जानायलाय जेब्ला आबाद मावो बे समावल' बिसोर दसे सम गावखौनो इंगेज
एंगेज खालामनानै थानो हायो आदसा नोंथाङा थानो नामा बे गामि ओनसो ओनोलाव थानाय जोंनि लाइमोनफोराबो बे टाउन सहराव फैनानै बे टाउन सहरनि लाइमोनफोरा जे खामानिखौ मावदों बेफोरबायदि खामानिखौ सोलोंनो सुबिदाफोर लानो हायो नामा
निस' हायो नोंथां
अब्ला जोंनि लाइमोनफोरा दि माने गामि ओनसोलावनो फरायखांनायनि उनाव गोदोनानै थायो माखासे
औ नोंथां औ
हमनानै मावाल'सैनो ओरैनो फिसा फिसौ खामानि मावनानै थायो न'नि खामानि दा बिथांमोनहाबो जोंनि सोहोरफ्राव फैनानै गुबुन हारिजों जों जेनेबा खाब जानानै खामानि मावोब्ला रोङोब्ला बेफोरबायदि खामानिखौ गावनि ओनसोलावबो उनाव लानानै फैनो हानायनि सुबिदाखौ लानोबा माबायदि जानांगोन बे सासे गामियाव थानाय लाइमोना सहराव फैनानै सोलोंनानै माबायदि जानानै नोंथाङा बेखौ फोरमायनो हागोन नामा?
दे दे आङो फोरमायनो हागोन नोंथांनि एसेबाबो जिहेथु आंबो गामियारिानो बेखायनो आंबो दा बे न नोंथाङा सोंनाय फिननायखौ आं आंनि जिउआवनो नुनाय बायदि नुयो आरो जिहेतु गोबां लाइमोनफोरखौ जों नुनो मोनो ओ फरायनानै जेब्ला फरायनाया जोबो सोरबाबा ग्रेजुवेट जानायनि उनाव सोरबाबा मास्टार्स जानायनि उनाव बिसोरो ओ फ्राय गामियावहाय ओरैनो थाहैनो गोनां जायो मानोना बिसोरो गाव गावखौनो इंगेज खालामनानै नानो लानो हाया आथिखालावहाय नों बुंनो थाङोब्ला गोबां सुबुंफ्रा ग्रेजुवेट जानानै दं सै बेबायदियैनो मास्टार्स जानानै दंसै नाथाय बेफोरो डिग्रिफोर फोजोबखांनायनि उनावबो आथिखालाव बबेबा बबेबा गोबां बा जबफोर बा साख्रिफोरावहाय इंगेज जानो थाखाय गुफ्रा जुनिया माखासे एक्सपिरियेन्सजों लोगोसे आरोबाव गोबां रोखोमनि दिप्ल'मा नांदेरबाओ जायो सार्टिफिकेटफोर बिनि थाखाय बिसोरो ओ जेबो
दे खोनागासिनो दे औ खोनाबाय दे औ खोनाबाय खोनाबाय।
औ नोंथां आं बुंदोंमोन कि जोङो बे मास्टार्स आरो ग्रेजुवेट जाखां थांनायनि उनावबो जोङो खामानिखौ मोनफुंनो हाया मानो होनना बुङोब्ला आथिखालावहाय कम्पिटिसना गोबां जाबाय गोबां मास्टार आरो ग्रेजुवेट जाखानाय सुबुंफोरा्रा आथिखालावहाय एभेलेबेल दं जायफोरनि थाखाय बयबो कम्पिटिसन खालामनानै बावहाय गासैबो सुबुङा मोनजोबनांगौआ गोनां माने जाफुंनो जाफुंसारनो जानांगौआ गोब्राब आरो बेजों लोगोसे औ दानि जुगाव साख्रि आरो जब होनना बुङोब्ला मा फिसा मोनसे जब एबा साख्रिब्लाबो नोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो नुनो मोनो गोबां बिबांनि रोंगौथि गोनां सुबुंफोरखौल' बियो जायफोरा एक्सपिरियेन्स गोनांखा आरोबेा फारसेथिं माबा मोनसे गुबुनारटिफिक पिकेट गोनांलाय बेफोर मानसिखौसो जोङो सोंनाय बा नुनाय नुनो मोनसै होमब्लासो बियो बे साखि साख्रिनि थाखाय बा जबनि थाखाय इलिजिबोल क्राइटेरिया जायो जायनि जाउनाव गामियाव थानाय लाइमोन फ्रा नोङो फरायनायल'सो जायो ग्रेजुवेट आरो मास्टार डिग्रि बेवहाय बिसिहा जेबो उफ्रा रोंगौथि गोनां साटिफिकेट बा माबा मोनसे एक्सपिरियेन्स लानायनि चान्सआनो गैखाया जाइनिजावनाव बिसोरो इंगेज जानो हाया आरो दा बेफोरबायदि लाइमोना जुदि टाउनाव फैनानै एबा गामियाव मास्टार आरो ग्रेजुवेट जाखांनायनि उनाव ओरैनो जिरायनानै थायालासे गा टाउन बा सहराव फैनानै माखासे स्किल डेभेलपमेन्टनि प्रग्रामफोरावहाय बा स्किल डेभेलपमेन्ट आयदाफोरनि सायावहाय सोलोंथाइ लाफैनांगौआ बिराद गोनां जाहाथ बिसोरबो ओरै टाउन बा सहरफोरनि लाइमोन फोरफोरा जेरै गाव गाव गावहाय स्किल डेभेलपमेन्ट खालामखांनायनि उनाव इसेब्लाबो माखासे हाबाफारिफोर बावहाय इंगेज जानानै थानो हायो जाहाथे बिसोरबो बै स्किलखौनो लानानै बा सोलोंफैनानै गावनि गामि ओनसोलावनो थांफिननानै बेस बे गाव रोंनाय रोंगौथिजोंनो खामानि मावनानै जानो हायो आरोबाव जोंनि लाइमोनफोरादिबायदिबो नोंङा हा नोंथां इसे एनै फरायखांनायनि उनाव लाजिनाय फैयो माखासे खामानिफोरखौ मावनो जेरै खाननाय सिननाय खामानिफ्राबोथ' मोनसे रां आरजि फिनायनि खामानि बेजोंनो लोगोसे गोबां ओ बबेबा फिसा फिसौ अफिसफ्रावबो जोङो सुकेदारफोरखौबो मावनो हायो। बा बबेबा फार्ट टाइम साख्रिफोर जों मावथ'नो हायो जोङो बे फोरफोरखौ मावनो लाजिनानै मावा नाथाय मा जायो लास्टावहाय लाजिनानै जोङो बबेबा मोनसे
बैसो बैसो बैसोआसो बारग'लायदां
बोरै बैसो बारग'लाङो खायफ बे मा खालामो बबेबा केरेला आरो चेन्नाइ बेफोरावहाय खामला मावनो थाहैयो आरो
नोंगौ माखासे नंगौ थारैनो नोंथाङा जा बुंदों बेयो नोंगौ आरो जों सानो आथिखालाव बेखार जेंना सुस्रांनायनि लामायाव गुदियाव माखासे समाजारि जेंना जेंना दं होननानै आं
नोंगौ नोंगौ।
जोंनि माखासे सिनियरसफ्रा जोंनो इउथ नि थाखाय खामानि गालांनो गोनां जायो बिथांमोननो खामानि होनो थाखाय जों ओ गभमेन्ट इनिसियेटिभ लानांगौ जायो आं सानो आथिखालाव जोंनि गोबां ओ र मेट्रिस मोनो दा बे र' मेटेरयेल्सखौ जोङो माखासे प्रडाक्टिभ खालामनो थाखाय प्रडाक्ट खालामनो थाखाय जों आथिखालाव टेक्नलजिनि ओ मेसिन जारिमिन लाबोनानै जुदि प्राइभेट बा गभमेन्ट बेबायदि खुलियोब्लाबो जोंनि लाइमोनफोरा बिसोराव एंगेज जानानै खामानि मावनानै राङि नो हानायनि सुबिदाखौ लानो हायो आरो मानो होना जोंहा आथिखालाव सं सारा जेरावबो माने बिजिनेस बिजिनेसजोंसो जों सोलिनोसै आरो फालांगि।
थारैनो नोंगौ।
बुहुद खम जोंनि गेजेराव सरकारि खामानि मावनो थाखाय बुहुद नाथाय बिजिनेसा बयनिबो थाखाय इन्डिभिजुयेल बुहुद जौगानायनि लामाखौ जों लानो हायो आरो। हमनानै ला जोंनि ओनसोलाव दा गोबां माने गयनि प्रडाक्ट मोनो। र दा बे गयनि प्रडाक्टखौ जोङो अनलि बिफांखौल' माने फिथाइखौल' मा गायबाय बिफांखौ बिफांखौ गायबाय फिथाइ मोनबाय बिनिफ्राय जोङो डाइरेक्ट फानहरो बेनिफ्राय जों प्रडाक्ट खालामा। दा बेनिफ्राय जों गुबुन हारि बानायनायखौसो जों उल्था बायनानै जानायखौ नुनो मोनो। दा बेफोरबायदि माखासे इनिसियेटिभखौ जुदि लायोबा जोंनियावदि र' मेटेरियेल्सआ एभेलेबल बा खम बेसेनाव जों बायनानै बेखौ प्रडाक्ट खालामनो हानायनि सुबिदा लानो हायो बेजों लोगोसे आरो दङ गोबां। बेबायदिनो जोंनि लाइमोनफोरा आथिखालाव ओ मा होनो बे गयनिखौनो लाबाव दिनि नङा होमबा थोरसि? प्लास्टिकनि थोरसि जों जायखौ बाहायो बेबायदिनो आथिखालाव माने गोबां खरसा नङाब्लाबो गयनि ओ मोनसे इनभाररनमेन्ट फ्रि जेनेबा बेहाय खुनु पलुउसननि खोथा थाहैया दा बेफोरबायदि प्रडाक्ट खौ जोङो गोबां लार्ज स्केलाव दिहुनन्नानै जेनेबा जायफोर। स्टेटफोराव माने गोनां जानाय बा इन्टारनेसनेलावबो जों बेफोरबायदि बाहायनायखौ नुनो मोनो। बाहायो जायफोर जौगानाय हादरफोरा दा बैफोरबायदिखौ जों सुबिदा लानांगोन आरो आरो सुबिदायाबो दङ। आथिखालाव बेहाय खुनु थाबथानायनि ओ सान्स गैया जुदि सासे। ओ लाइमोना बेनि सायाव रोंगौथि थायोबा। जथेस्थ' मार्केट दं आरो।
दा जोङो बुंनो थाङोब्ला गावनि स्किलखौ लाग्रोनाया गोनांथार नङा होमबा नों थां होमबा होमब्लासो जोङो इंगेज जानो हाथुमगोन।
नंगौथारैनो।
दा बिदिब्ला नोंथां समाबोथ' जाबाय औ। दसे समावनो जों सानैजों गोबां ओ बेखार जेंनानि सायाव सावरायलायनो हाबाय दा बेफोर बाथ्राखौ सावरायनानै गोबां बाथ बाथ्राखौ आङो मिथिनायनि थाखाय नोंथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखावदों नोंथां।
आंनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय।
नंगौ बिदिब्ला उननिसिमाव लोगो मोनलायसिगोन नङा होमबा नोंथां?
नंगौथारै दे।
गोजोन्थोंसै।
गोजोन्थों।